हेल' औ‌।
खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां।
औ औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालाम। खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङना।
औ नोंगौ नोंथां सम दोङो।
अ बिदिब्ला जोङो बैसागो फोरबोनि बागै नोंथांजों आङ एसे सावरायलायनोसै नामा।
औ औ जागोन नोंथां।
औ। बिदिब्ला आङो गिबियाव नोंथांनो बे बैसागो फोरबोनि बागै एसे फोरमायल्रना होनोसै ना।
औ औ जागोन दे नोंथां‌
बैसागो फोरबो होनब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जिहेथु जोङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो माने बैसागुखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालिबोखायो आरो ना!
औ नंगौ नोंथां।
औ बैसागुखौ जोङो ओ बुहुमना आरैनो माने फालिजोबखायो गासै बर'फ्रानो जों बैसागोखौ मोसौ बैसागो आरो। उम मानसि बैसागो मोननै बाहागो खालामनाय जायो आरो ना।
औ अ नंगौ नंगौ नोंथां।
गिबियाव ओ जोङो गिबियाव मोसौ बैसागुखौ लाग्रोनाय जायो थामिनबा बे मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो। जोङो मोसौ मोसौखौ सैथ्र' दाननि जोबथा सान एबा खालाराव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो। ओ जोङो मोसौखौ जाय दिन खालि थुखै जेन जोङो बेनि सिगाङावनो जोंहा मोसौ थुखैनायावथ' गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ नांगौ जायो। आरोना ओ जेरैहाय ओ फान्थाव दिग्लिलिथि थाराय हालदै बेबादिनो गोबां रोखोम नि फिथाइ सामथाय नांगौ जायो औ बे फि फिथाइ सामथाइखौ जोङो जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन जोङो बेनि सानसे सिगाङावहायनो जोङो बुथुम फुनानै दोनफैखानाय जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
अ बेनि उनावहाय जोङो जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन बे दिनखालि मानो जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्राङै माने जोङो औ‌ मोसौखौ एह मोसौनो नांनाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो हानानै लानाय जायो आरोना बेखौ जोङो औवानि आरं जिरनानै ओ बेबायदिनो मोसौ गलि बा उखुमफोराव थेबना दोननाय खौ जोङो गोदो गोदाय समनिफ्राय नुबोगासिनो दङ आरो ना
औ औ नंगौ नोंथां
बेजों लोगोसे जोङो मोसौखौ फोथाराव लांनानै ओ जाम्फै बा दैखर उम दैमा बेफोराव जोङो थुखैहैयो आरो अ मोसौ थुखै थुखैनाय समाव जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा माने खुगा मेथाइ दंखायो आरोना ओ जेरैहाय ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबायथा माने बेबादि खुगा मेथाइआ जोंहा जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ आरो आरो दासिमहालागै जोङो बे नेमखान्थिखौ ओ मानिबोगासिनो दङ आरोना
औ औ नंगौ नोंथां
आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोसौखौ दिग्लिलिथिजों मोसौ थुखैनाय सानखालि बुनाय जायो आरोना बेखौ मानो बुनाय जायो होनबाथाय जोंहा मोसौनाव बेमार आजारा जेन जाया एबा बे जिनै ओ जिनै मास बेनि उनावहाय जोङो मोसौनो ओ बे मोसौ थुखैनाय सानखालिनो जोंहा मोसौनो ओ हां ओ साराय बा ओ खान्थालनिफ्राय हां गार हरल'नानै बेखौ थाव गोथांबा थाव गुबै फोनानै जोङो बेखौ ओ फथा फुननानै फाख फाख्रा खालामनाय जायो आरोना बे बेखौ मानो फुननाय जायो होनबाथाय जोंहा गोदो गोदाय समाव माने आजै आजौमोननि समावहाय जेब्ला बिगुमाया मोसौखौ अरनबारि बा हाग्रा बारियाव हगार हरो अओ बिनि थाखाय थाखाय माने जेन मोसा लख्राफोरा जाया बेनि थाखाय माने बेखौ फाख्रा खालामना हरनाय जायोमोन आरोना
औ औ नंगौ नोंथां
जोंहा बे मोसौ थुखैनाय दिनखालि जोंहा मोसौ मोसौखो ओ मोसौनि फागा बा ओम बेबादि दिरुं बेखौ जोङो सोलायनानै ओ गोदान गोदान होनाय जायो आरोना
औ औ नंगौ
बेजों लोगोसे जोंहा बे मोसौ थुखैनाय सानखालिनो जोङो माने गोखा गोखै थामहिनबा मिथिंगायाव मोननाय गासैबो मैगं थाइगं सेजौ से था मैगं फोरखौ जोङो ओ खांथिंनानै जानाय जायो आरोना।
औ औ नंगौ नोंथां
बेयाव गोबां रोखोमनि मैगं थायो जेरैहाय खुंखा, दिंखिया। जारि बिलाइ बेबादिनो फस्ला बायदिसिना मिथिंगायाव मोननायखौ माने जोङो बे ओ बैसाग बैसागु दानाव जोङो जानाय जायो आरोना।
औ औ नंगौ
मानो जानाय जायो होनबाथाय जोंहा जेन जोंनि देहा सोलेरबा बेफोरबादि ओ जोंनि। जोंनि देहाफोराव सानाय सुनाय बा बेमार आजारफ्रा सोमजिया बेनि थाखाय माने जोङो जानाय जायो आरोना ओ बेखौ जोङो गोदो गोदाय। समनिफ्रायनो जोङो माने ओ‌ फालिबोखायो बा मानिबोखायो जों गासैबो बेफोरबादिखौ ओ जों गाससिबो बेफोरबायादि मैगं थाइगंफोर गौ जानाय जायो औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मोसौखौ माबायदि थुखैनाय जायो नों नोंथ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा। फोरमायनाय बायदिनो गासिबो बाथ्राफोरा सैथो नोंथां ओ जोंनि बेखेबायबो मोसौ खौ बेबायदिनो थुखैनाय जायो आरोना नोंथां।। ओ नोंथाङानो दहाय फोरमायलांखाबाय जे जोंना बैसागुआ मोननै रोखोमै जायो होननानै। जेरैहाय जोङो मानसि बैसागो आरो मोसौ बैसागो बे मोननैखौ जोङो फालियो नङा होमबा नोंथां।
बेबायदिनोहाय जोङो गिबियाव मोसौ ओ मोसौ बैसागुखौ फालियो आरोना नोंथां मोसौ बैसागुखौहाय जोङो ओ माबोरैहाय फालियो होनोब्ला जोङो सैथ्र' दाननि जोब सथा खालारखालिहाय बेबायदिनो मोसौनि बैसागुखौ खुंनाय जायो जेरैहाय जोंनो मोसौ बैसागु खुंनो थाखाय गोबां ओ मुवा बेसादनि गोनांथि जायो आरोना नोंथां ज। बेहाय जोङो। फुुंआवनो सिखारनानै ओ दुगैस्रां लोबस्रां खालामग्रोनानै लाग्रोयो आरो ना नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोङो जेरैहाय ओ सानसे सिगां बुथुमनानै दोननाय जेरै दिग्लिलिथिे बिलाइ थाराय ज स्रिं जाबस्रिं ओ हालदै। पानिलाव फान्थाव बेबायदि मुवाफोरखौहाय जोङो सानस सानसे सिगां बुथुमनानै दोनग्रोयो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला सोरांगोन अब्ला अब्ला जोङो बेखौ दुगैस्रां दोबस्रां खालामनानै हानायखौ नुयो आरोना नोंथां साखा साखा। हानानैहाय जोङो बेखौनो ओ औवानिहाय आरं बा थेंगल जिरनानै जोङो बेयाव माला बानायनायखौ जोङो नु नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोंओ बेखौ मोसौनो गानहोनाय जायो मोसौनो गानहोखांनानै जोङो बेबायदिनोहाय मोखोना बिलाइखौ लायनानैहाय जोङो। ओ दिग्लि लिथि बिलाइ मोखोना बिलाइ माला सुनाय बेखौ लानानै जोङो न'नि उखुम मुदा गलि बाख्रि बेफोराव आलायना दोनो आरोना नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोङो मोस मोसौनो मोसौनि गंआवहाय बा मोसौनि आसुगुराव हाय जोङो जानाय थाव फोन्नानै हो होननाय जायो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला दैमायाव थुखैनो लांगोन अब्ला जोङो ओ बेनि सिगांहाय ओ‌ जोंनि न'निनो खान्था बा सारायाव नांनाय हांगारखौ जोङो हरनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां। औ हनानै लानानैहाय जोङो बेबायदिनो थालिर बिलाइयाव हनानैहाय जोङो जानाय थावो। नायनानै ओ औवा औवाफोरखौहाय मुथा खाजाबनानै जोङो फोथा फोननाय जोंङो नोनो मोनो आरोना नोंथां अ मोसौनो फोननानैहाय जोङो बेबायदिनो मोसौखौहाय अ। लाव फान्थाव दिगलिलि थि बिलाइ थाराय बेफोरखौ हाना दोनखानायखौहाय जोङो जेरै माइब्रा माइरंखौ जों एवनाबो लायो बे माइब्रा माइब्रंजोंनो जोङो मोसौखौ जेब्ला जोङो ओ गलिनिफ्राय अ हाग्रा फारसे बा दुब्लि फारसे होना लांनायावहाय जोङो बेबाय दिनो बेखौ सारै सारहाय मोनसे खुगा मेथाइ जोङो बर' समाजाव खननायखौ नुयो। यो नङा होमबा नोंथां।
अ बे खुगा मेथाइानो जादों जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खि थेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर होननानै ओ जोंनि बर' समाजावहाय बेबायदि खुगा मेथाइ खनो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनोहाय ओ नोंथाङासो दहाय फोरमायना होलांदोंमोन दे मोसौनो मानो बे गोसोम दागो खौ होनाय जायो होन ना ओ बेबायदिनोहाय जेरै जोंना गोदो गोदाय अरनबारियावहाय मोसौखौ हगारना हरोमोन नालाय बेनि थाखायनो ओ जेरैहाय हगारना हरोब्ला बैफोर अरनबारियाव थानाय माखासे जिब जुनारफोरा जाहाथे बे मोसौखौ जाया बा नुनानै गिनानै खारो बेनि थाखायनो गोसोम गोसोम दागो होनायखौ जोङो ओ नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जोङो गलिनि फ्राय होहरनानैहाय ओ दिग्लि लथि बिलाइ बा थाराय बिलाइजों जोङो मोसौखौ बुज्राव बु ज्राव लाङो आरो ना नोंथां ओ मानो होनोब्ला जोंना बै सानखालिहाय मोसौखौ ओ गन बा बायदिसिना बेसादफोरजों जोङो बुनो मोना आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो बेबायदिनो दिग्लिलिथि बिलाइजों बु ज्राव बुज्राव लाङो ओ बेनि मोनाब्लि सम जायो जोङो जेब्ला मोसौ खौ होना लायगोन अब्ला जोङो बेयाव गलियावहाय ओ लायजौलाय बनानै गय जरा फाथै जरा होननानै फुजा होनायखौबो जोङो नुनो मोन बेनि गोदान बेनि फुराना फागाखौ बोस्लायनानैहाय जोङो गोदान फागाबो होनाय जायो आरो ना नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जोंना मोसौ बैसागुखौ खुङो नोंथां । बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला से खालार फैगोन अब्लानाहाय जोङो मानसिनि बैसागु जायो नङा होमबा नोंथां । औ बेबायदिनोहाय जोङो मानसि बैसागुखौबो जेरैहाय जोङो गिबि सानखालि से खालारखालिहाय जोङो गिबियावनो दुगैस्रां लोबस्रां लोबनानै गावनि न'नि ओ बाथौ थानसालिफोरावहाय आलारि बाथि लगायनानै बोसोरा जाहा थे मोजाङै मोजां थाङो बेनि थाखाय बोर बिनानै जोङो ओ बाथौ थानसालियाव आर'ज गाबो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोङो गामि नि थानसालियावबो बा गामिनि लाइब्रिफोराव ज' जानानै बिदिनो बोराय बुरै बा सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो ज' जानानै जोङो बोर लालायो आरोना नोंथां । बेबायदिनोहाय जेरैहाय ओ गोदोरा उन्दैखौ बोर होैयो उन्दैफोराहाय गदोरखौ खुलुमो बा स नमान होयो बेबायदिनोहाय जोंनि बेखि ओ से खालार खालि बिदिनो खालामो ओ बेनि नै खालार खालि जोङो बयबो गामिनि सेंग्रा सि ख्ला लाइमोनफोराहाय बोराय बुरै गासिबो ज' जानानैहाय जोङो बेबायदिनो बैसागो मागि नो ओंखारलाङोना आरोना नों थां बेबायदिनोहाय जेरै जोंनि बर'निनो दोरोङारि दख'ना गामसा आर'नाइ बा जोंनिनो बर'नि दोरोङारि दामनाय जेरैहाय
नोंथाङा बुंनाय बादि माने जोंनियावबो माने औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां ।
औ माने नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो मानसि बैसागो मानसि बैसागुआव जोंनि ओनसोलाव स्नि सान एबा हाबथासे लानाय जायो आरोना ।
औ औ नों
बेवहाय जोंहा माने औ बैसागो गोनि से थारिखयावहाय जों माने ओ बिमा बिफाखौ खुलुमखांनायनि उनावहाय माने गामिनि मन्दिर बा अबेबा मोनसे जायगायाव ज' जालायना माने जोङो जोंनि गेदेरफोरखौ बोर लायो बेबायदि मा न होनाय जायो आरो ना आरो उन्दैफोरखौ जोङो अननाय होनाय जायो । औ थिग बेबादिनो ओमफ्राय जोंहा बे मानसिनि बैसागुआव उन्दैनिफ्राय लानानै गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो माने ज' जालायना जोङो बैसागो मागिनाय जायो आरो ना
औ औ नंगौ नोंथां
बेह दखना दख'ना बिदन बा गोमो बेफोरबदि हौवासाफोराबो गामसा थां गस्ला गुफुर आर'नाइ आरिलाना माने
औ औ
बेै खाथिखा बरनि दोरोङारि हिसाबै जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो गोबां दामजु देग्रा दङ आरो ना औ औ
औ नंगौ नोंथां
हेल'
औ नोंथां नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां औ नोंथां औ
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम